हेल'
औ खोनाबाय ।
माखासे उसुबिदानि थाखाय हारसिंनो दानजालांदोंमोन । नोंथाङा कन्टिनिउ खालाम फिननो हागोन आरो जेनेबा नोंथाङा बेनि सोमोन्दै मा सानो? न'खर जौगानायनि सोमोन्दै गंसे न'खर खौ माबोरै जौगा होनो हायो जेनेबा?
गंसे न'खरखौ जौगाहोनोब्ला जों गुदियावनो न'खरनि बिमा बिफाया थिग जाग्रोनांगोन । माने न'खरनि बिमा बिफायानो जुदि थिग नङाब्ला बा जौ जौ जुमाय लों नानै जेनेब्ला जेबो बोसोन होनो हायाब्ला गावनि फिसाफोर खौ बा आइजोफोरखौ अब्ला बे न'खर फ्रा माने जौगालांनायनि लामायाव थाया आरो माने सेरखाय बेरखायबा बिदिनो माबा जानायनि चान्स थायो आरो बेनिखाय औ थेर बेथेर बेनिखायनो जोङो बिमा बिफाया गथ'फोरखौ मोजां बोसो न होनानै फरायसालैयाव फरायसालियाव थिनहरनांगोन सोलोंथाइ लानो थाखाय माने जेब्लाबो साखोन सिखोनै थानो बा सोरजोंबा मोजाङै रायलायनो बुजायनांगोन उन्दैफोरखौ अननाय गिदिरफोरखौ इदिनो मान सनमान होनाय इफोरखौ बे सोदोबखौ माबा बुंनो आरोना बुजायना होनांगोन अब्लासो न' खरा जौगाबोनायनि लामायाव थागोन आरो
औ औ आरो आं सानो जेने बा गंसे न'खरखौ जौगाहोनो थाखाय
ओं खोनायासैलायलै हेलौ हेलौ